औ नोंथां औ
ओ नोंथांखौ पफिन खेबसे लोगो मोनफिननानै जोबोर जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
दा नोंथां जोङो मा आयदानि सा सायाव सावराय सावरायनो सानदों
जोङो बिफां लाइफां गायनायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां बिफां लाइफांनि सायाव औ औ
बेफोर औ बा नोंथां नोंथाङा बिफां लाइफां बिफां लाइफां आ जेनेबा जोंनि थाखाय मानो गोनांथार जेनबा जोङो अ मा मा हेसाजाब होयो बेनि बै फोरमायनो हागोनना एसे
बिफां लाइफां थायोब्ला बारहावायाबो मोजां रोखोमै जायो गोबां रोखोमै थायो बिफां लाइफांनिफ्राय बिफां लाइफाङा जोंनि हां हगारनाय हां लानायाव गोबांनि हेफाजाब होयो। मोजां फ्रेस बार होयो बिफाङा जेब्लायबो अ अक्सिजेन हगारो जोंनि कार्बन डाइ अक्साइडखौ बोनानै लायो। आरो बिफां लाइफां थायोब्ला सायहा मोनो। बिफां लाइफां थायोब्ला बार फैयो बिफां लाइफां थायोबा दाउसिन दाउलाफोराबो फैयो। बिफां लाइफां थायोब्ला ओ बोथोरा जेरखम जानांगौ बे जेरखम एखे रोखोमैनो थाबाय थानो हमो। म बिफां लाइफां गैयाब बोदै जोंहा गोबां आंखाल माखासे बिथिङाव ओ माने एसे उसुबिदा जायो आरोना। ओ गरम बोथोरफ्राव रानस्राव जायो। अखा हानो नागिरा बायदि बायदि गोबां अल आव गोग्लैयो बिफां लाइफाङा जोबस्रां लाङोब्ला मिथिंगायारि सम्फदब जोबस्रांलाङोब्ला औ नोंथाङाबो बुंदो बिनि बागै एसे
औ नोंथांनि नोंथां होनाय बायदि। जेनेबा बिफां लाइफाङा जोंनि मानसि थांना थानाय बायनि थाखाय जोबोर गोनां थार बिफां लाइफां थाबासो जों सुबुं माहारि या थांनानै थागोन। बिफा लायफां गैयाबा जोंबो थानो हाया। मान
जोंबो थानो हाया औ।
बिफां लाइफाङा जोंनि बार मनदलखौ मानसि थांना थानायाव नांगौ जायो जों मा लायो अक्सिजेन गेस लायो जों बे अक्सिजेनखौ जोङो मानिफ्राय मोनो होनब्लाथाय बिफां लाइफां बिफां लाइफाङानो जेनेबा जों अक्सिजेन होयो आरो जों मानसिया हां लानायाव अक्सिजेन बाहायो कार्बनडाइ अकसाइड बे कार्बन दडाइ अक्साइड गेसखौ बे बिफाङा सोबनानै लायो लानानै बियो गाव जेनेबा गाव देरलाङो गाव बे गाव बे कार्बन डाइ अक्साइडजोंनो जौगासार जालाङो बे बिफाङा देरो बेबायदिनो जोंनो बेयो अक्सिजेन होफिनो बेबायदि हो बिफां लाइफां आरो जों सुबुं माहारिनि गेजेराव जोबोद मोजां सोमोन्दो दंलायो जेने जों सुबुं माहारियारिबो बिसोरखौ हेगारनो हाया बेबायदिनो जेनेबा नाथाय दानि बेवहाय सुबुं माहारिया गोबाङानो दंफां लाइफां दंफांफोरखौ दानफाय सांदों बिबायदि जानला मानला नाङा फाङा दान फायदों आरो एवस्रांनानै बिफां लाइफांफोरखौ दामफायनानै बेंहाय रायजो जाहैदों जायनि जावनाव जों गोबां खहा लाबोनायखौ नुनो मोन्दों बिफां लाइफां दानायनि थाखाय। बेबादिनो बिफां लाइफां दाननायनि थाखाय आरो हाजोफोरखौ एवस्रांनायनि जाउनाव जिब जुनारफोरा जोंनाव फैदों। फैनानै जोंनि जेनेबा ओनसोलाव हायेन ओनसोलाव फैनानै जोंखौ ओ जेनेबा अयतासार खामदों बिसोर अयथासार खालामनायनि मेन जाहोना जों मानसियानो जेनेबा मानसि यानो जों बेसोरखौ एदावदों नालाय थानाय जागाखौ सेफायना होदों बेनिफ्राय सोनाब
औ हाग्रा ओनसोलाव फिफां लाइफां जोबलांनायनि थाखायनो फैदों नङा होमबा जिब जुनारफ्राा हाग्रा ओनसोलनि ओ
बिसोर फिथाइ फामथाइखौ जाना थायो इफोर बिफांलाइफां खौ जों दानफायना होबा बि मानिफ्राय आदार खौ मोनजानो बेनिखायनो नो हायनो बेयावहाय फैदों। औ आ बिबा दिनो बिफां-लाइफां बा बिफां लाइफां ओ बांसिन जानायखौ जों नुनो मोन्दों जोंनि हायाव आबादखौबो आथिखालावहाय मानो माने गोब्राबसिन जानाय नुनो मोनदों। बोथोर नांगौ बोथोर मोना बेबायदिनो जेनेबा अबे बाबो दैज्लां बोथोरावनो औ बेबायदिनो बिफां-लाइफां गैयैखायनो जेनेबा खमिनायनि थाखायनो बिदिनो अखायाबो कमबा हाबाथाय नांगौनि बांद्राय हाद्रायो आरो गैयाबा गैया रान
औ।
द
नंगौ जोङो उन्दै समनिफ्राय दासिम गोबां सोलायनाय नुुनो मोनबायना। फिफां लाइफांनि माखासे जोब स्रांलांनायखौ नुबोबाय फिफां लाइफां खम जालांनाय नु बाय। आरो गोदोनि बोथोरा जेसे बां थाजिममोन दा बेबायदि थाजिम नंला। फिफां लाइ बेफोर गासिबो जाहोनानो जाबाय फिफां लाइफां खमायलांनायनि थाखाय। आरो बुहुमाव सुबुं अनजिमा बारायनायनि थाखाय। सुबुं अनजिमा बारायनायनि थाखायनो माखासे फिफां लाइफां थानाय जायगा फोरखौनो फिफां लाइफांखौ दानफायनानै बैयाव माइग्रेसन जानानै थाहैनाय औ। हाग्रा ओनजावखौ एवस्रांनानै न' बानायहैनाय मा होनो बेफोरनि थाखायनो आरो हाग्रा ओनसो नि जिब जुनारफ्राबो माने बाहेराव ओंखारबोनो गोनां जाबाय आरो
औ। बेबादिनो बिफां लाइफां
आरो माबाफोर जेनेबा गोदोनिफ्राय जा नुबोनाय फिफां लाइ फांफोर दानि आथिखालाव माखासे फिफां लाइफांफोरखौनो नुनो थांला नङा होमबा नोंथां। मो मोन औ मोननो थां माने खम जालांबाय।
औ। इदिनो माने आं नामफोरखौथ' मोजां मिथिला नाथा बेथांबो दंमोन होननाय खोनादों। बेफोरखौबो जेनेबा जोङो आबुं फैयाबौवासो बुङो बिफां माइबा बिफां बेबायदिनो सोर गोमालांनायखौ नुनो मोनसै दानि जुगावहाय। बेफोर बिफांफोरखौ औ बिदिनो नोंथां होननाय बादिनो जेनेबा गोदो दंफां लाइफाङा दङमोन ओंखायनो जायगाफोरा थाजोब थायोमोन। बिफोरबादिनि ओ दानि जुगावहाय माने गरमबाथाय जेबो गरम, जायो मानोना बिफां लाइफाङा सम नों बबे साहायाव हाबफिनो बिफां लाइफांनि साहाय बे गोसजो हानो गोजोन खालामो। गुसु खालामो जायगाखौ नाथाय दाना जोङो गोदान। ए बेफोरखौ बाहायाबानो। गोदो गोदो माबायदि थायोमोन मानसिफोरा गोदोथ बेफोर गैयामोन माने दंबाबो मोनफा मोननै गैखाथार मोन नाथाय गोदोथ गैथारामोन बेबदिनो बिदिनो नांगौ बिबांनि दं जायगाया खाथि जायो गरम मोनबाथाय आबै आबौमोना दा जों बेफोरो गोदोनि दानि जेनेबा थासारिखौ लाबोनो थाखाय जों मा खामनांगोन नोंथाङा बेनि सायाव
औ दे गोदोबोनि बेबायदिथ' थासारिखौ लाबोफिननो थाखायबा नखर नखर बयहाबो माने बोसोरफ्रामबो नङाब्ला बो मास मोनसे मोनथामजों मोनब्रैजों नखराव माने गोदान गोदान बिफांनि फुलि बिफां गायनांगोन बारि खालामनांगोन बेनिजों लोगोसे गामिजों गामियैनो गामियै ज जानानै बिफां लाइफां गायनायाव गोसो होनांगौ फिफां लाइफांखौ रैखा खालामनांगोन दानफायनो होनाङा ओमफ्राय हाग्राफोरखौ बांद्राय एवसां थांनो होनाङा गेजेर गेजेर जाय जाय याव नांगौ बे जायगायाव लाखिना दोननां लाखि लाखिना दोननांगोन आरो गोदान गोदान जायगा दावबायनानै जुदि हाग्रा बिफां लाइफां दानस्रांनाय ओ जायोब्ला बेखौ रैखा खौ लाखिनांगोन बेफोरबायदि माने बिफां लाइफांखौ रैखाथि खालामलांबाय थायोब्ला उनाव आरो फिन बै सिगांनि‌ जा आ गारबोनाय आ सिगांनि जाबायदि थासा रिमोन बे थासारिखौ माने मोनफिननायनि लामायाव फैगोन आरो
औ दा औै नों आंजोंबायदि हांरनांगौ आरो गोजो गोजायथ' मालाय आबै-आबौ जा जेनेबा बेबायदि बिफां-लाइफांखौ सोलांफिन आरो फस्रायाबाबो जेनबा बे ओ खाथि गासा होनो आरोखि जायखौ जोङो बे माइ-माइफोराव खाथि हनि माइ ओंखारनो लागायाव सुखा जाह नांगनि मानांगिनि बे खाथि गायाव माने बिथाङा बिफां गायनायनि नियम दंमोननो गोदो माने गासैबो न'खरानो फांसेबाबो दं। फां नायनांगौ दिनो आ जेनेबा मोजां न'खरावबो जों साखि थायो होननानै माने मानियोमोन नेमफोरा जेनेबा दा जों नुनो मोनब्ला अ माइ दुलियाव गाया ओमाफ्रायों गावबागाव बारियावनो गाबो बिफां गायथारनांगौ होनना मानिनायदोंमोन। आरो आबै आबौ मोना गायोमोन। मालाय लानानै जोङो बेबायदि नेमफोरखौ गारनानै माने गाज्रि नेमखौसो ला बोदों माने गोदो गोदाय माने गारिफोर गैयामोन। नाथाय बिसोरो गावनि मोनदां नो मोनसे माने नियम बानायनानै बे जेनेबा जोंनि ओ बे थासारिखौ मोजाङै लाबोदोंमोन जेनेबा जोबोद गोबां मोजांबो नियम दंमोन बिसोर जों बेबायदिनो बिसोरनि मोजां नियम खौ लानानै गाज्रिखौ जों बासिनानै गारनो नाजानांगो जेरै बिसोरो काथि गासायाव बिफां गायनाय नियमदोंमोन।
औ औ दानियाथ' दानि जुगावथ' ओरैनोथ' मोनसे बिफां गायनाय सान दङ नङा होनबा? खाथि गासायावथ' दानिया गायनायानो जाया जागोनदां दानि जुगाव औ औ लाबोफिननांगौ औ औ औ। नोंगौ नोंथां।
बेफोरबादिनो नोंथां जेनेबा बिफां लाइफां ना जोंनिखि जोंनि जेनेबा दा हादोराव खम जालांनायखौ नुनो मोनदों जोंनि भारत हादोराव आरो सुबुं‌ अनजिमाया बांलांदों नाथाय गुबुन हादरफोरनि बेलायाव नायनो थाङोबा जेरै इंलेण्ड, थाइलेण्ड बेफोराव माने बिसोरो बारहवाखौ बार मण्डलखौ सिगांहाय जसेबां क'नथ्र'ल खालामनो नाजादों बिसोरना साहामानि बिसोरहा बिफां लायफां गायो जायखौ नुनो मोनो बिराद। नखोयो पास तला सय टालानिसायावबो फिफां गायनानै आरो बेनि सायाव न' बिदि बानायो बिसोर माने। बिफां गायैबावो बिसोरो हा बायदि खालामनानै जेनेबा जोंनाव बेफोरखौ नुनायखौथ' जों गोबां नुनो मोन्दों दाना समायसं जानानै गोबा गिदिर-गिदिर बिलदिं लुदों नाथाय बेबायदि गुबुन हादरनिबादि जोंनियावबो लाबोनो हायोबा बिफां लाइफां गायनायनि आरो बेबायदि बिल्दिं नायनानै बिफां लाइफांबो गायनो हाबावो। होनाय मानाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा जानानै फैगोन अ औ दे होमबा नोंथां जोंना सावरायनांगौ समा जोबथ'लायबाय औ दे। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों।